हेल' औ खोनाबायना नोंथां औ नोंथाङा मा खालाम दों दायो।
आं ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां दायो।
औ आंबो नोंथां ओरैनो दङ'।
औ
ओमफ्राय फुंनि जानायफोरा जाबाय दा नोंथां
ओं जाखांबाय नोंथां दासो जाखांदो नोंथांनियालाय
औ नोंथां आंबो जाबाय जानानै आंबो जेरायबाय दङो आरो ओरैनो फ्रियैनो अ बिदिनो। ओंख्रिया माबासोमोन आलु एवानो जाबाय आलु फ्राय एवना जाबाय आरोना
अ
ओ नोंथां कल हरनायनि माबाफोर जाहोन दंमोन नामा।
औ नोंथां दङ। आं नोंथांजो माने मोननैसो तफिक लानानै माने कल खालामनाय जादोंमोन आरो अब्ला नोंथाङा फ्रिबा।
ओं ओरैनो दङ' दायो।
दायो माने हारिमुनि सोमोन्दै जोंनि हारिमुनि सोमोन्दैनो सावरायनायनि माखासे औ जोंहा हारिमु हारिमु होननानै बुङोब्लाथ'ओ मिथिखायो गासिबो जिहेथु जोंहा हारिमु होननानै बुङोब्ला जेरै गाननाय जोमनायफ्राबो गोलैजोबबाय नङा होमबा नोंथां गाननाय जोमनाय आरो लोगोसे मोसानाय मुसुरनाय आरो बिदिनो बायदि बायदि। माखासे जा जानाय लोंनायफ्राबो हाबफाबाय गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बेफोरबो हाबजाबाय नङा होमबा
ओं नंगौ।
बेफोरनि सोमोन्दैनो मोजांङै एसे रायज्लायनोसै आरो ना।
औ जागोन दे सावरायजागोन नोंथां। ओ नोंथाङा फोरमायग्रदो ना बुले आं फोरमायग्रदो नोंथां।
फोरमायदो जेनेबा जोंनि जेनेबा ओ कालसाराव जेनेबा नोंथाङा माबायदिखौ माने साबसिनै जेनेबा बा मिन्थि बैफोरफोरखोनो जेनेबा बुंफोरनानै होग्रोदो नोंथाङा।
औ आं जे हायो बेखौ बुंथ'ना होनसै आरो।
औ अ औ अ
जोंनाथ' आरो हारिमु होनोबा बर' हारिनि बा मोनसे हारि हारिनि हारिमु होनोब्ला जोबोद गुवार नङा होमबा। बेखौ ओ सावरायनानै फोजोबनो हानायथ' जोंहा एथ'बां मानि गियान गैया नङा होमबा।
औ औ
थेवबाबो जों माने एसे सुंद'योबाबो सावरायायनोसै आरो दिनै हारिमुवा माने गोदोनिफ्राय ओ जेब्लानिफ्राय सु बुं माहारिया ओ गामि गामि दानानै रायजो जाबोनो रोंदों बै समनिफ्रायनो सोमजिबोनाय माखासे
ओ खामानिनिफ्राय लानानै दानाय लुनाय जानाय लोंनाय बायदिसिना फोरखौनो जों हारिमु होननानै बुङो आरो नङा होमबा औ। बेफोरनि गेजेराव जोंनिया बर' बर' हारिनि हिसाबै जोंहाबो मासे आलादा हारिमु दङ जेराव गुबुन हारिफोरनिख्रुइ गुबुन आलादासिन होननानै बुंनांगोन आरो जों जोंनिया हारिमुखौ नङ
औ
थिग बेबायदिनो जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेरै ओ बर' हारिहा माखासे आबाद मावनायनिफ्राय लानानानै दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय गासैबो बिथिङावनो आखा फाख्रा नङा होमबा नोंथां?
बेनि थाखाय बेनि थाखायनो जोंनि हारिमुफोरा जाहैदों माने ओ गुवार आरो बेसेबांबा गुवार गुबुनजों रुजुबाबो रुजुख'नो हायि बायदि आरो जोंनिया औ ओं समायना। माने जोंनि हारिमुफोराव बांसिनै जों मोननो हायो जे आबाद मावनाय आबाद फोथारनि गासै ओ आबाद मावनो थाखाय गोनां जानाय गासै मुवा बेसादखौनो जों जों गावनो दिहुनना लानो हायो जेरै अ नांगोलनि नांगोल जुंगाल बायदिखौ जों गावनो दिहुनना लायो आरो गुबुननि सायाव सोना रा। बिनिफ्राय जोंनि गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायनि बिथोरावबो जोंनि आइजो माहारिया दानाय लुनाय गाननाय जोमनायखौ गावनि आखाइजोंनो गावनो दिहुननानै दाबोदों दिहुनबोदों आरो नङा होमबा।
अ जेरै जों बुंनो हायो जे मोनफ्रोम सिफोराव गाबगानायनिफ्राय लानानै आगर एरनायसिम जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोद समायनाय एरखांबोदों आरो जायखौ गुबुन हारि फोरा हायाखै होननानैसो जों बुंनो नांगोन। जेरै आगर फोरनि मादाव दङ' थाइगिर बिबारनो ओ दिंखिया बिबारनो बा बिदिनो खासि हाथाय हाजो आगर फारौ मेगन दाउसा मोफ्राय ना मा होनो बेबायदि गोबां आगरफोरखौ माने जोंनि बर' आइजोफोरा सि-सिगां समनिफ्रायनो आगरखौ एरबोबाय थादों लोगोसे
औ अ
ओ जोंनि आइजो माहारिया माने मिथिंगानि समायना नुथायफोर खौ गावनि गोसो जों बोनानै माने बै गावस्नि स्नि इसानसालियाव दाबोनाय दाबोनाय सिफोराव समायना रमायनाय एर खांबोनो हानायखौ जों जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंनि माने दोरोङारि हारिमु महरै जोंनिया दामनाय देनायावबो दङ' जेरै मोस सानाय मुसुरनाय ओ खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बेफोरो जाहैदों जोंनि दोरोङारि दामजु। जायखौ बै गोदोनि समनिफ्रायनो ओ जोंनि सुबुंफोरा बाहायबोबाय दंमोन आरो
उम उम लोगोसे दाबो जागायो‌ नङा होनबा
ओं दाबो बाहायो आरो गाननाय जोमनायनि बेलायाव गोदोनिफ्राय एसेयै सोलायबोदोंबाबो नाथाय गोदोनि बाय दंजोबो जेरै गामसा आ आर'नाय बेफोरथ' गोदोनि बायदि नाथाय दानि दिनाव माने रंजा बाजायाव आ वासक'ट जायखौ जोङो आर'नाइनि गस्ला होनना बुंनाय जायो। बे फोरखौ माने एसे एसे सोलायबोनानै ओ गोदान मुगाजों गोरोबनानै जोंनि सुबुंफोरा बाहायबोयो बाहायो आरो दानि मुगायाव। नाथायबा जों रुजुनानै गोदोनि आरो दानिजों रुजुनानै नायोब्ला नाथाय गोदोनि बादियानो नाथाय इसे इसे सोलायबोयो आरो नङा होमबा नोंथां आरो जोंनि हाबा हुखाफ्रावबो जों नायनो नायबा नुयो जे जोंनि हाथासुनि खुरनाय नियम बेफोर दासिमबो सोलिबाय थायो आरो हाबा हाबानि नियमफ्राबो गोदोनि बायदिनो। नाथाय जानाय लोंनाय फ्रा गोदोनिफ्राय साजायनायफ्रा गोदोनिफ्राय एसे एस सोलायबोनानै दानि गोदान मुगाजों गोरोबफाना थानायखौ जों नुयो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ औ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायदो
ओम हारिमु होननानै बुङोला नोंथाङो माखासेखौ बुंलांनानै होखाबाय आंबो बेनि सायावनो माखासे जा हायो एसे बुंनानै जोंहा हारिमु होनना नै बुङोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङानो गोलैजोबखायो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय नङा होनबा नोंथां मोसानाय मुसुरनाय दा बिदियाव जोंहा गोदोनिफ्राय नायोबा दानि जिथुनाखि ओ फाराग बेखौ एसे आलदा नुखायो नङा होनबा नोंथां थेवब्लाबो थेवब्लाबो जोंनि माखासे ओ जेनेबा रायज्लायनायानो होन गाननाय जोमनायानो होन फायानो माने सोरोबो आरो ना जेरै दख'ना होनो दख'ना गोदोबो दख'नाखौनो गानखायो बे दाबो दख'नाखौनो गानखायो नङामोन होमबा थां आरो खाम सिफुंया गोदोबो जोङो खाम सिफुंजों मोसानाय मुसुरनायखौ लाबोखायोमोन लोगो थिग बेबायदिनो दाबो मोसानाय मुसुरनाय आरो खाम सिफाथ' दाबो दंखायो नोंथां।
ओम
नाथाय जोंहा मोनसे खोथाया बिसोदि जोंहा गोदो बांसिनानो माने जेरै गानग्रा जोमग्रा दख'नाफोरखौ जोंहा गावनो खुद दायोमोन नङा होमबा नों आरो बायनानै गानोब्लाथ' गोबां रां रांनिबो गोनांथि जायोलाय ना गोदोथ' माने रांखावरिनि हालोदा गोदोनियाथ' एसे खममोन नालाय।
औ
माने बेयाव माने जोङो बायनानै गाननो हायलाय जोङो माने दानानै गावनो दानानै गावनो ओ गाननो गोनां जायो औ मानो होनबा जोंहा जेबो खम समावनो जायो खुन्दुङाथ' ब्रैजौ बाजौनिनो मोनोमोन खोमा गांनै गांथाम ओंखारोमोन खोमा बे बेखिनियावनो अब्ला माने गोबां रां बासायोमोन आरो ओमफ्राय जायनि जा ओमफ्राय दायोथ' नुनो मोनसै माने गासिबखौबो माने फ्रायानो होनजायो आरो माने बायनानै गाननायखौ नुसै आरो। मानो होनबा दानि जुगाव साफ्रोमनावबो एसे एनै राङाथ' दंखासै फैआनो नङा होनब्ला आरो बैफोराव माने जोङो दानि मानसिफ्रा एबा हिनजावफोरा आरो माने समफोरखौो ओरैनो हगारला बेफोरबायदिखौ नुनो मोनबाय आरो। जायनि जाहोनाव दायो न'खर न'खर नुनो मोन मोनफ्रामब्लाबो होनजायो जोंहा जिथुनाखि दाग्रा हिसानसालिनाा बेखौ नोंथां। नोंथांमोनथि दं दङ नामा दाबो
जों जोंनि ओनसोलाव माने गोबां खम जाबाय बेबायदिया दा लोगोसेनो जोंनि ओनसोल सेर सेर माने उइभिं खुलिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो उम
उइबिंआथ' मोनसे मेसिन सिस्टेम जखोमा नोंथांनांगो होनबा
औ माने बेयाव मानसियानो दायो नाथाय जेनेबा सासे बे बिगोमानि आन्दाराव आरो।
औ औ अब्लाबो माखासे दानायफोरा एसे बेलेग बायदि मोनदों आङो जोंनि लकेल न'खराव दानायनिफ्रायया नोंथां
माने लकेल न'फ्राव दानाय बायदि जाया आरो एसेबाबो गुबुनै उम
औ जोंना गुबै जि दानाय होनब्लाथ' न'आव जि सोंनानै न'आव दानायासो गुबै नङा होनब्ला।
ओं नंगौ।
गोदोथ' बिदिनोमोन दा बिदिनो आरो माने गाससिबो माने समफोरखौ माने फोराव हगारला। आरो रांखावरियाबो एसे मोजांफोर मोजां जाबो लायलाय माने। बेफोरखौ बायनानै गाननाय नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ माने दानि सुबुंफ्रा स्टेेनडार्डनिफ्राय स्टेेनडार्ड जानाय लोगो लोगो माने गोदोनिखौ एसे गारबोबाय आरो नङा होमबा नोंथां औ।
बेबायदिनो मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो जाजोब्बाय जानायाथ' बेबायदि मानिमोन। मोनफ्रोमबो गामियावनो थांानाय मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो थांनानै माने नुनो मोनला आरो माने बेफोराव माने समंख मायथाइबो नुनो मोनला नोंथां अब्ला नोंथांखौ रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांखौ साबायखर बावबाय लोगोसे दिनैनि रायज्लायनायखौ बे दोनथनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां मानो होनबा जोंना समाबो जाना फैबाय दे बेन्दि
औ